ओं खोनादों नोंथां खुलुमबाय।
औ नंगौ।
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय नोंथांनिसम।
औ नोंथांनिसिमबो आं दा नोंथांनि औ नंगौ। आं दा नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादों।
औ नंगौ नोंथां।
औ बे खोथायानो जाहैबाय जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओं ख्रिफोरनिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो दा सावरायनोसै।
औ जागोन नोंथां।
नोंथाङा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रै। मा माखौ? मोनथियो एसे बुंना होलाय। गोबां दङ औ।
जागोन नोंथां बिदिब्ला जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' जोङो। अनला ओंख्रि आरो सबायजों साम' बेनिफ्राय जोंना आ नारजि अमा बेखौ ओ गोबाङानो मिथिखायो। जोंनि बर' हारिनि। बर'नि दोरोङारि ओंख्रियाव जोंना बे मोनथामा मेन गाहाय जायो। आरोना नोंथां बिदिनो आङो आ दाहाय नोंथांनिसिम फोरमायनो सान्दोंदि। जेरैहाय जोंना औवा मेवाइजों जेन'बा अनला ओंख्रि संनाय एबा आ। दाउ बेदरजों बा अनला ओंख्रि संनाय बेखौ आं फोरमायनोसै नोंथांनिसिम। जोंनाहाय फार्स्टावनो अनला ओंख्रि संनो थाखायहाय जोंना माइरं नांगौ आरो ना नोंथां। बे ओ माइरंआ जाहैबाय जोंना मा? माइनिफ्राय सौनानै मोननाय एबा जावखांनानै बेखौ सोनानै दोननाय जायो बे बे माइरंखौ। जोङ फार्सटावनो नांगौ जखानि बेखौ जोङो सुनानै एबा सुस्र'नानै बेखौ।। मोनसे आयजेंआवहाय जों बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां। दसे समनि थाखाय सोमना दोननायनि उनावहाय जोङो आ बेजोंनो। संफानो बा आ होफानो थाखाय जोङो औवा मेवा इबा ओ दाउ जोङो दाउ बेदरजों संनो थाखाय जों दाउ नांगौ नङा होमबा आरो थां बेखायनो जोङो दाउफोरखौ बिदिनो फुथारनानै साफ सिखोन खालामनानै जों बेखौ बेदर मदरै महरै बाहायनानै जों बेखौ एवफ्रानानै ला ग्रोनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां आ बिदिनो जोंना बै सोनानै दोननाय माबाखौ माइरंखौ जों फार्सट आवनो बोखांनानै दसे समनि थाखाय दोननायनि उनावहाय जों बेखौ सौनानै लानांगौ नङा होमबा नोंथां गोदो गोदायनि आबौ आबौमोननि दिनावथ' जोङो सौनायखौ नुनो मोन्दोंमोन मा उवालजों नङाबाथाय दिंखिजों नाथाय दानि दिनावहाय जोंना मा ग्राइनडार मेसिन ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां? दाना जोङो दानि जुगावहाय जोङो ग्रेइनडार मेसिनजों सौ- -नानै‌ लानाय जायो। बे अन‌ गुन्दैखौ बा जोङो फार्सटावनो बे अनखौ सौ नायनि उनावहाय जोंङो मिस मिस महरै बनायनानै लानांगौ। बेखौ अन गुन्दै महराव बनायनानै लानांगौ। जाहाथे पाउदार महराव बानायबासो बियो अनला ओंख्रि महर मोनगोन नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जों बेखौ बिदिनो मिस मिस खालामखांनानै लानायनि उनावहाय जोङो फार्स्टआवनो साराय गंसे लानानै अदाबावहाय ओ अर जरायनानै बेयाव दै गुदुं खालामनांगोन नङा होमबा नोंथां ओ दै गुदुं खालामखां नायनि उनावहाय जोङो ओ बेयावहाय ओ जेथिया बे दैया गोदौ एबा दुंगोन दुंनाय महर मोनबाथाय जों बेयावहाय अन गुन्दैखौ एसे एसे गारस्रोनानै होनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय बेखौ गारस्रोखांनायनि उनावहाय जोङो बे खौ खारै होनाय जायो आरो ना खारैखौ होनानै बेहाय ओंख्रियावहाय होनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बिदिनो बेदर बा औवा मेवाइ औवा मेवाइखौबो जोङो औवा मेवाइजों संनो थाखाय जोङो औवा मेवाइखौ दानना लाना फैनायनि उनाव दैयाव सना दनांगौ आरो ज जिरनानै माने नङाबाथाय सोमना दोनाबाथाय। ओमफाय बे औवा मेवाया गोखा जायो होननाय खोनानो मोनदों आङो। औ औ बार हाबोब्लाथाय गोखा जायो होननाय खोनानो मोनदों। बेनि उनावहाय सोमना दोननायनिफ्राय दसे सम सोमना दोननायनि उनावहाय जों बे खौ हानानै सुनानै माने मोजाङैहाय एवफ्रामना लानांगौ जायो एवनानै जाहाथे मोजां मोनजायो जानायाव बिनि थाखायनो बेनि उनावहाय बे जिथिया दैया एसे रोदोबगोन बा बे ओंख्रियाव जा दैया थोजासे लाखिनो आन्था थाखाय जायो होमबाना जों बेयावहाय जा एवफ्रामना दोननाय बेदर बा औवा मेवाइ बेखौ जोङो होनाय जायो आरोना थाव संख्रि बानलुजों एवनानै दोननाय बा मसलाफोरजों एवनानै दोननाय बे बुस्थुखौ जोङो लास्टावहाय बेयाव होनाय जायो आरोना बेनि उनावहाय जोङो बेखौ दसे समनि थाखाय खोबना दोननायनि उनावहाय बेयो अनला ओंख्रि महरै मोननाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जों बेखौ जा जानाय नायनायनि उनावहाय जुदि संख्रि बानलु नांदोंबा बेखौ दोननाय जायो। ओ बिदिनो जोङो अनला ओंख्रियावहाय ओ जानाय जाखांनानै जेन जायालासिनो दोननानै जुदि जोङो बेखौ ओ जेन'बा सानसेनि अखानायैफोर जायोबाथाय बे अनला ओंख्रिखौ ओ साब- -सिन बा गोथावसिन मोननाय जायो आरो ना। गोथावसिन मोनजानाय जायो नोंथां ओ बिब्दिनो नोंथाङा ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै सबायजों साम'बा संनाय बिदिनो नारजिजों अमाबा संनाय बेखौ माबायदिहाय सं- -नाय जायो‌ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नंगौ हागोन नोंथां। दा जोंनि बे साम' ओंख्रिखौनो फोरमायग्रोनोसै। साम जों सबायजोंखौ साम'खौ लाबोनानैहाय जोङो सा साफा सुफा मानजिनानै बा सुनानै लानांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
मैला मैथा थायो नालाय।
औ थारैनो।
औ बेखौ जोङो मोजाङै हुनानै साननै बा सानसे बेबायदि सोमग्रोनानै दोनो। जोङो बेनि मैलाया औ बेखौ जोङो उनावहाय बे मैलाया खारोब्ला जोङो बेखौ बेनि दाखोन खौ बोखारगोन माने
औ औ थारैनो बेनि सालायखौ
औ थिग बेनि उनाव जोङो बेनि किबुकखौबो दानस'ना लायो। आरो बेखौ दानखांनायनि उनावबो जोङो दसे सम सोमनानै दोनबावो। उनाव बोखांनायनि उनावहाय जों जेब्ला मैगंखौ संगोन अब्ला जों बे खौ साम'खौ एवग्रानग्रोनानै लाबाय
औ औ नंगौ थारैनो।
थाव गुबै जेबो होआबालानो साम'खौ जोङो हरग्रोनानै एवफ्रानबाय थागोन बे आरो दसे सम एवफ्रामखांनायनि उनावहाय जोङो थाव गुबै बा बायदिसिना नांगौफोरखौ हरगोन आरो।
औ थारैनो।
बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै दोनथ'गोन गुबुन मोनसे दाबोराव बेनि उनावहाय जोङो सारायाव हाय सबबायखौ हरगोन आरो।
औ औ थारैनो।
सबायखौबो जोङो मोजाङै सुनानै साफानो बेखौ खारायाव हरनोसै उनाव दैया ग्लब ग्लब गोदौब्ला जोङो खारै होनोसै। खारै होनायनि उनाव सम थाबावनानै जोङो बे साम'खौ हरनोसै आरोबाव बेजों लोगोसे एसेनो जोङो नांगौ मुवा जेरै देनानै लानाय हाइजें बानलु जाब्रां जिरा थिग बेफोरबायदिखौ जोङो हरनानै
दसे समनि उनावनो जोङो बोखांनाय जायो आरोना बेयो मोनो आरो दसे समनि उनावनो
औ औ थारैनो
औ नंगौ जोबोरैनो गोथाव जायो बे जोंनि सबाइजों साम' ओंख्रिया औ औ थिग बिदिनो नोंथाङा आरोबाव जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नारजिजों अमा बेखौ माबोरै सं सङो नोंथांआ एसे फोरमायना होदो
ओ ओ जागोन नोंथा ओ जोंनिआथ' ओ नारजिजों अमा बुङोब्लाथाय ओ गासिबो मिथिखायो नङा हबा नोंथां जोङो फासत आवनो नारजिजों अमा संनो थाखाय जोङो मा ओ नारजिखौ बा अमाखौ एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो एसेहाय बिदिनो थाव गुबैजों ओ बेनि उनावहाय बेयो ओ जुदिहाय ओ एसे ओ एवफ्रानगोननाय बा नांगौ बिबांनि बेखौ एवखांना लानायनि उनावहाय जोङो फासतावनो ओ नारजिखौ ओ मोजाङैहाय मिस मिस गेब्लेहोनांगोन आरो ना नोंथां दै एसे होना लानानै दैखौ होनानै ओ जेथिआ बेयो ओ मोजाङै गेब्लेयो ओमब्लानाहाय जोङो मा बेखौ
बेयाव जि नांगौ ओ जेरैहाय बानलु मस्ला बिदिनो बायदि बायदि होनाय नङा होमबा नोंथां नोंथां ओ दानि जुगावथ' गोबांआनो मसला बाय बिदि होनानैसो जायो नङा ओमबा नोंथां बेनिखायनो ओ नांगौ बिबांनि मस्लाखौ होना ला खांनायनि उनावहाय जोहा मा ओ बेनि उनावहाय ओ जा अमा बेदर अमा बेदरखौ जोङो एवफ्रानो बेखौ बोखांना दोननानैहाय आलदा आइजेंआव बोखांना दोननानैहाय बेनि उनाव एव्रांखांनायनि उनावहाय जोङो मा ओ बे नारजिआ बेखौ जोङो ओ फासत आरो सारायाव होफिनबावनानै बेखौ ओ संनाय महराव आरो लाफिनबावनाय जायो हो बेनि उनावहाय जोङो ओ बेयो नारजिया मिस मिस जाबाथाय जोङो अमा बेदर एवफ्राननाय बा मस्ला होनानै एवफ्राननाय बेखौ जोङो ओ मिक्स खालामनानै ऐ होनाय नाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ नोंथां नंगौ नोंथां बिदिनो सै आरो नारजिजों अमा संनाय ओंख्रिआ आं बांद्रायबो मिथिया नोंथां नारजि अमाखौ संनायखौ ओ नोंथांआ मिथिगौबा एसे फोरमायजागोन नामा?
औ जोङो नारजिजों अमाखौ जोङो नवाव संना जानायनि अनगायैबो जोंनि जोंनि जा मानसि थैनायनि सारादु खुंनाय बेआव जोङो संनाय खौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो नोंथां
औ बेखौ जोङो अमाजों नारजिजों संनानै रायजोफोरनो जाहोयोबा न'निबा गासिबो सुबुंआनो जायो नङा होमबा नोंथांमोननि गेजेराव थिग बेफोरबादि नेम गैया नामा नोंथां
ओ दंनाया दङ नोंथां नाथाय ओ गासैनिबो न'खराव बिदि नुवा आरोना नोंथां
औ नंगौ
खायफानि न'खराव ओ बिफदि दङ नाथाय खायफानि न'खराव बिबदि नुवा आरोना नोंथां
औ नंगौ थिग अब्लाबो जोङो गोदोनि समावहाय फ्राय गासैबो बे नेमखौ फालिनाय जायोमोन आरोना नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां
दानि जुगा एसे गोदान मुगा जाहैबाय नालाय बेयाव गोदोनि खान्थिफोर खौ खायसे खायसे नेमखान्थिफोरखौ नागारलांनो हमदों नङा होमब्ला? औ गोजामखौ नागारनानै गोदान खान्थि लाबोदों थिग बिबादिनो सोलिगासिनो दङ आरोना
औ नोंगौ थारैनो नोंथां ओ बिदिब्ला जोंना समाबो गैलिया नङा होमबा नोंथां? ओ दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां दे बिदिब्ला।
औ दे बिदिब्ला।